खोन्था
हेलौ नोंथां औ औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओं नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो होननासो हरदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ जोङो बिफां लाइफांनि ओ बाहायथिनि सोमोन्दै एसे से फोरमायना
औ ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्लाथ जों बिफां लाइफांनि गोबां रोखोमनि सोमोन्दै मोनथिनानै मोनो जेरैबायदिहाय जोङो बिफां लाइफांखौ जोंनि ओ जिउ खुंनायावहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो ओ जोंनो सुबुंनो ओ हांलांनायावबो जोंनो बिफां लाइफांखौ जोबोरै गोनांथि जायो। जेरैबायदिहाय जोङो ओ अक्सिजेन गेसखौहाय जोंनि हां लानायावहाय बिफां लाइफांनिफ्राय बाहायनायखौ जोङो बाहायथि बानायनायखौ जों नुनो मोनो बा बाहायनायखौहाय जोङो मोनो आरो बाहायथि खालामनो मोनो ओ जोंनिफ्राय ओं खारनाय जा कार्बन डाइ अक्साइड गेस बा गाज्रि गेस बेखौहाय बिफां लाइफाङा सोबनानै जोंनि ओ आबहावाखौ गोगोयै लाखियो ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि आबहावाखौहाय साखोन सिखोनै बा आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोमनि आबहावानिफ्राय रैखाथि मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि जिउ खुंनायावहाय बि बिफां लाइफांफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर बानायनानै जोंनि ओ न' बांफोरखौहाय बारा ओ गोजौ फारसे लांनो हानायनि खाबु फोर दं जेरैबायदिहाय जोङो नुनो मोनो जे ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि बेसादफोर बानायनो हायो। जेरैबायदिहाय जोङो उन्दुग्रा बैसां बा टेबोल सियार आरांगा आलना। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बेसादफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरजोंनो बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो
ओ
बेनि अनगायैबो जोंनो ओ न' बां लुनो। नि थाखायबो गोबां रोखोमनि कार्डनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां। ओ बेफोर काटफोरखौबो जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय ओ मोननाय जायो बिफां लाइफांफोरखौहाय जों कार्ट महर होनो थाखाय। बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौहाय दानस'नानै बा दाननानैहाय जोङो बेखौ फिसा फिसा महरावहाय हानानै बेखौ काट महराव मिल्क फोरनिफ्राय जोङो हाख'नानै लाबोनानै न' बां फोरखौ लुनो थाखाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बाहायथि खालामनो हायो आरो जोङो।
खौहाय जोङो बाहायनायनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन ओ फालांगियारि हिसाबै बा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय जोङो ओ बे बिफां लाइफांफोरखौहाय ओ बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै बा काट महर होनानै बेखौ बेवहाय फालांगियारि बिजोङावबो बाहायथिनायखौ नुनो मोनो। गोबां सुबुंफोरखौनो नुनो मोनो आथिखालाव जे काटनि फालांगियारि मावनायखौ। बेफोरबाद दियैनो जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय फालांगियारि हिसाबै गोबां रां आरजिनानै गावनि न'खर बेवहाय गोजौ फारसे लांनायाव मदद मोननो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायैदिनो बिफां लाइफांफोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैबादिहाय बेसेन गोस साबा बेसेन नाङै बेसेन नङै बा बेसेन गैयै बिफांफोरखौहाय जोङो ओ जोंनि ओंखाम संनाय बा जोंनि आदारफोर बुथुमनायावहाय ओ जाबायदिहाय जोंनो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय ओ बन नांगौ जायो ओ बेफोर खौहाय जोङो बेसेन नाङै बा बेसेन बेसेन गैयै बिफांफोरनिफ्राय बुथुमनानै लानो हायो आरो नोंथां ओ बेसेन गोनां बिफांफोर खौहाय जोङो गोबां रोखोमनि फालांगियारि बिजोङाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय साल सिगुन गाम्बारि टितासाब खैराइ बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिफां बा गोबां बेसेन गोनां बिफांफोरखौहाय जोङो आथिखालाव फालांगियारि महरैहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ बेफोरबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोरावहाय बिफां लाइफांफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आथिखालाव नुनो मोनबावो जे बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो आबाद हिसाबै मावनायखौ जेरैबादिहाय जोङो गामि गफा ओनसोलफोराव नुनो मोनो जे ओ गाम्बारि बिफांनि आबाद मावनाय बा साल सिगुन बिफांनि आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आथिखालाव आरो जोङो नुनो मोनबावो जे बिफां लाइफांफोरखौहाय माबादियै रैखाथि होनांगौ बेफोरनि फारसे जोबोरैनो गोसो दुंखांनाय बा गोसो गोनाङै ओ गोसो होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि थांना थानाया गोबाङैनो ओ खहा गोनां जागोन बिफां लाइफांफोरनि फ्रायसो जोङो गोबां रोखोमनि बारहावा गोग्गो मोजाङै थासारिखौहाय ओ मोननो हायो। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय नाङा फाङायै दानफायोब्ला बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेराम आजार बा आबहावा गेब्रेंनायफोरखौहाय नुनो मोनगोन बा खैफोद नुजाथिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां ओ बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ नाङा फाङायै दानगारनायखौ एंगारलांनो नांगोन बा बिफां लाइफांफोरखौहाय फांसे दानोब्ला फांनै फांथामै गायनानै जोङो बेखौ रैखाथि होनो नांगोन आरो नों नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना बिफां लाइफांनि सोमोन्दै?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेफोरथ' गासैबो नंगौआनो थारैनो। जोंनो गैयाबा जों थांना थानायाव गोब्राब जायो। बिदिनो जों बिफां लाइफांजों ओ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओ ओ औ जों बिदिनो ओ बिफां लाइफांखौ जोङो न' लुनायावबो बाहायनो हायो काटखौ। जेरैबायदि जोङो बिदिनो जुदि खिरखि उनाव न' लुनो थाखाय खिरखिबो नांगौ जायो जोंनो खिरखि बानायनो हायो। बिदिनो जोंनो काटफोरखौ दंफांनिफ्राय ओंखारनाय काटफोरखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। बिदिनो टेबुल ओ बेफोरखौ आलना पालें बेफोरखौ गासै बानायनो हायो नोंथां। सफा सियार बेफोरखौ ओ बायदि रोखोमनि बानायनो हायो। औ जोंनो काटनि जोबोद गोनांथि जायो। ओ बिदिनो जों ओ माबेबा माबेबा खामानिफोरखौ काटजोंबो बानायनो हायो। ओ बिदिनो जोंनो बिफां लाइफांखौ नांखाथारगौ नोंथां ओ जोंनो
औ
बिफां लाइफां औ जोंनो बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा थांना थानायावबो गोब्राब जाहैयो। ओ बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो दाननांगौबो गायनांगौबो। ओ बेनिखायनो जोंना दानि जुगाव बिफां लाइफां दाननाया गोबां जाबाय ओ आरो बिफां लाइफांखौ जोङो ओ मा होनो ओ गायनो गायफिननो नागिरफिना नोंथां ओ बिदिनो जोंनो दाननानै बाहायनाया गोबां जाबाय माने ओ बिदिनो सोरबायाबा बन बन बानायगोन ओ बिदिनो सोरबाया बा ओ माबा माबि हाबानि थाखाय ओ आलना सियार पालें बानायगोन ओ बेफोर खौथ' जोङो बानायखांनानै जोङो बिफां लाइ बिफांफोरखौ जोङो गायनो थाखाय बावगारना थायो नोंथां आरो जोङो बिफांफोरखौ गायनानैबो गोबां औ गोबां बिफांफोरखौ जों फाननानैबो गोबां ओ रां मोननो हायो। ओ बिदिनो बेफोर रांजों जोङो न'खरफोरखौ ओ सलायनो हायो। ओ मोजाङै गोजौ ओ लामायाव लांनो हायो न'खर ओ संसार जानायाव जोंनि थाखाय गोबां ओ हेफाजाब होयो औ बिदिनो जोंनो
औ
काटखौथ' गोबां खामानियावनो बाहायनो हायो औ बिदिनो जोङो ओ गोबां माने हायोबा नोङो बिफांखौ ओ गोबां माने गायनांगौ आरो नोंथां। गासै खामानियावबो जोंनो बिफांखौ नांगो जायो नालाय ओ बिदिनो आरो ओ बायदि रोखोम बानायनायावबो औ ओ बिदिनो जोङो उम मा होनो बन जानायावबोथ' जोंनो नांखाथारगौ ओ बिफांखौ। आरो जोङो बिफां बिफांफोरखौ जोङो गायनानै जोङो बिदिनो ओ मा होनो ओ जोङो बिफांखौ गायनानै फाननानै रां खामायनो हायो आरो बि बिफाङाव ओ बिदिनो ल-लर्बटनि बिफाङाव जोङो रबरखौ मोननो हायो आरो बिफांखौ जोङो फाननोबो हायो। बिफोरबायदि ओ बायदि रो खोमसि माने आ बागान बानायनानै आ जोङो रां खामायनो हायो आरो नोंथां जोंनो गोबां खामानियावबो औ जोंनो गोबां खामानियावबो बि बिफां लाइफाङा हेफाजाब होयो आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो हायो बा उह ओ बिफांनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनोथ' गोबां रोखोमनि खामानिफोरावनो बिफां लाइफांखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि हाय थेला बानायनाय थेला बानायनाय होननानै बुङोब्लाबो थेला बानायनो थाखाय जोंनो कारटनि गोनांथि जायो।
बे कार्डखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। ओ जेरैबदिहाय मोनसे न'नि दर्जा बेखौबो जोङो फाखा न'नि दर्जाफोरावहाय ओ कार्डनि गोनांथि जायो आरो बे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ हिसान दानाय होननानै बुङोब्लाबो हिसानावबो गोबां ओ आइजेंफोर बा हिसानखौ बानायनो था खाय जोंनो कार्डनि गोनांथिखौ जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ बेसादफोरखौहाय कार्टफोरजों बानायनानै ओ जोंनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौहाय जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरो नोंथां। ओ बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोङो मोन नो हायो जेरैबायदिहाय जोङो थाइजौ बिफांनिफ्राय जोङो थाइजौ फिथाइ मोननो हायो बेफोरबादिनो जोङो थाइगिर फिथाइनिफ्राय थाइगिर फिथाइ मोननो हायो। बेफोरबायदिनो गावबा गाव बिफांफोरनिफ्राय जोङो गावबा गावनि फिथाइफोरखौहाय बुथुमनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ बेफोर बि फांफोराहाय बोसोराव खेबसेयै गावनि जा फिथाइ बेफोरखौहाय ओ होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबादिनो जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि आदारफोरखौबो बुथुमनानै लानो हायो आरो नोंथां ओ जेरैबादिहाय जोङो माइ बिफांनिफ्राय माइ आ आबाद मावनानैहाय ओ जानानै जोंनि जा जिउ खुंनाय बेफोरखौहाय जोङो सामलायलांनो हायो आरो नोंथां। बेफोरबादिनो जों गोबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मदद मोननायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओ गोबां रोखोमनि आथिखालाव नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो गोबां आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय बो बि बिफांफोरनिफ्रायबो जोङो ओ बैग्रि बागान मावनानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समबाबो जानानै फैबाय नङा होमबा।
औ
आसा थाबाय उनाव नोंथांजोंहाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायलांगोन होननानै। गोजोन्थों नों
औ नोंथां।
औ गोजोन्थों।